हेलौ ओ खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय।
दायो जोंनि मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो लादों।
औ औ
बे आयदायानो जाबाय माने जोङो मोनसे मोनसे सल'बाथा जाया बे मा होनो जों सल' खोथा खोन्थालायनो मोनसे मोनसे जों आयदाखौ लानो होननानै आं सानदों।
औ औ सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन।
आं गिबियावनो बेखौनो बुंग्रो सानो। सानो जे सानै लोगो दंमोन आरो
औ औ
बे लोगोआ जाबाय मासे मोस्रोम आरो मासे गुमा
औ थारैनो।
होनबा बे सानै लोगोनि गेजेराव जेब्ला दैज्लां बोथोरनि आवगाय जि टाइमाव जोङो बयबो बेबायदि बिबदिनो गावनि जाग्रा मुवाफोखौ जोङो बे समनि मोनसे समबाद आरो बियो।
औ औ औ
बे सानै लोगो अमा आरो मोस्रोमा बिदिनो जे समाव बिसिना जेबो जानो मानो दंजोबोमोन बे समावहाय जोंना मोस्रोमा गोबां खस्थ' खालामगासिनोमोन आरो गावनि जाग्रा मुवाफोरखौहाय बुथुमगासिनोमोन। माने जेन फैगौ जे बे बोसोरनि खस्थ' समावहाय बियो बेखौ जानो थाखाय मा होनो गावनि मोजां समावनो बेखौ बुथुमगासिनोमोन।
आदार जानो गोनां आदारखौ आरो
अब्ला गुमाया मा होनो मोस्रोमखौ बुंबाय आरो हाब लोगो नोंनाथ' दायो गासिबो जाग्रा बेसाद जाग्रा मुवाया आग्लाय बिग्लाय जानानै दंखायो। नों मानो एफा सान हर सानदुं अखा नों मानो बेबायदि खस्थ' खालामगासिनो बिदि होननानै रों गुमाबाया बेखौ मिनिबाय आरो फै जोंहा सानैजों आरामनो गेलेनि बा जोङो बे समफोरखौ नो मोजाङै बारहो हरनानै जोङो गेलेनि बा जोङो बिदिनो फुरथि खालामनो होननानै बुंबाय आरो अब्ला बे समावनो मोस्रोमा बुंबाय जे नङा लोगो आंहा गोबां आंनि थाखाय खाय जानाय आदार बुथुमनो। खामानि दङ आं हानाय नङा बेबायदि गेलेनो बा बेबायदि बिदि खालामनो बिदि बुंबाय ओमफ्राय बिदिनो गुमाया सानबाय आरोना जे एफा जानाय लोंनाया गासिबो दा आंखालानो गैथ'वा होनोमबालाय मानो आं बुथुमनो बा बे मोस्रोमा मानो बुथुमगासिनो बिदिखौ बिदि साननानै मिनिबाय आरो ना मोस्रोमखौ
औ औ।
ओमफ्राय मोस्रोमा जेबो सानालासिनो बिदिनो गावनि मावनांगौखौ मावबाय थाबाय बिदिनो जाग्रा मुवा खौहाय बिदिनो बुथुमबाय थाबाय आरो।
औ औ।
ओमफ्राय बिदिनो। ओं बे समावनो माने बेखौ मिनिनायखौ नुनानैबो बियो सिरि थाबाय आरो ओमफ्राय गावनि खामानिखौ मावलांबाय थाबाय। होनबा बे बेबायदिनो समा बारलांबाय बारलांबाय बारलांबाय बारलांनानै जेब्ला माने गोजां बोथोर फैबाय जे गोजां बोथोराव बयबो मोस्रोम आरो बिमा बिसोरो मावनो हायो जाबाय अब्ला बे समावहाय मोस्रोमा जे बेयो दैलां समावहाय जेखौ बुथुमनानै दोन्दोंमोन। बेखौहाय बिहा मोस्रोमा जेबो गिया लासेनो बेहा मालाय आरामनो गावनि बुथुमनाय माखौहाय जागासिनो बे सम फसथायनायाव मा होनो गुमाया सानबाय आरो बियो मोस्रोमनि सिगाङाव थांबाय आरो थांनानै बुंबाय लोगो आंनो माबा मोनसे जानो हरदो आंनाव जेबो गैला होननानै होनबा मोस्रोमा बुंबाय आरो। लोगो आं नोंखौ आवगायनो बुंखादोंमोन ना जे नो दैज्लां समावहाय जेब्ला आं खस्थ' खालामगासिनोमोन अब्ला नोङो जेबो साना लासिनो नोङो फुथि खालामदों बा ओरनो थादोंमोन नाथाय दायो नों नुबाय दा। दा मेसें बोथोराव ना दायो जानो जेबो गैला नाथाय आं बै समावनो खस्थ मावनायखाय दायो आङो गोबां दं बिदि होनना बुंबाय आरो अब्ला जों बे सल' बाथानिफ्राय जोङो बेखौनो बुजियो जे गावनि
औ। राइट टाइमावहाय माने जोङो गावनि मावलांनांगौ खामानिफोरखौ मावबासो जोङो उनावहाय जों खैफोदाव नङा आं बेखौ आं बेखौ बुजिदों आरो नोंथां।
औ औ थारैनो थारैनो एकदमबार नोंमारगौ।
मोनसे सखल'बाथा खोन्था जागोन नोंथां।
ओं ओ आंनि रोंगौथियाव आंनि मोनदांना मोननायाव जिखिनि आं सुंद' मोनसे सल'मा बेखौ आङो फोरमायगोन नोंथांजोंबो निसय
जागोन दे
गोदो जोङो जेब्ला गुदि फरायसालियाव फरायदोंमोन बेयावहाय जोङो- ओ ओ मासे खासेव आरो मासे सेसानि जोङो सल'बाथाखौ जोङो ओ सोलोंनो मोनबोदों। दा आं बे सल'बाथाखौनो आं नोंथांजों एसे सेयार खालामनो सानदों आरो नोंथां।
जागोन दे ओं ओं खोनादों जागोन दे।
औ औ दा बेयाव जाहैबाय ओ मासे सेसा आरो मासे खासेव बिसोरो माने मोनसे समावहाय बिसोर सानैजों मोनसे ओ मोनसे कम्पिटिसनाव जेनेबा मोनसे बादायलायनाय मोनसे बिसोरो थियारि खालामनानै लादोंमोन जाहैदों आरो बिसोरो थारमाने बेयावहाय सेसायाथ' जाहैबाय मालाय बिहा खेबसेनो गोलाव गोलाव खारनो हायो। ओरै खासेवा जाहैबाय इहा गुसुं गुसुं खारनो हायो बारा गोलाव खारनो हाया माने बिसोरनि बादायलायनायाव माने खासेवा लासै लासै खारनो हाग्राखाय माने सेसाया बै बादायलायनायावहाय माने खासेवखौ ओरैनो गोरलैयैनो जेनखागोन साननानै माने बिराद दुगा दुगा दुबाय जाहै दों मोनै बियो गावनि माखासे ओ
ओ बादायनायाव माने गावनि एसे गाव स्पिदै खारनो हाखायो नालाय गाव गोख्रैयै खारनो हाखायो नालाय गावनि माने खारनायखौ ओरैनो देरहाखागोन आङो बे बादायलायनायाव साननानै माने बिसोरो माने जेब्ला गावसिनि बे बादायलायनायखौ सुरु खालामदोंमोन बै समाव माने सेसाजों खासेवजों माने जेब्ला बादायलायो बिसोरो सेसाया माने गावथ' गोलाव गोलाव खारनो हाखायो नालाय बे माने खासेवखौ बेसेबांबा गोजानाव माने बियो गार नानै थांखाबाय जाहैदों आरो थारमाने खासेव बै मोनसे ओ बान्दोखौ मोनहैनो थाखाय माने खासेवआ गोबां सम नां गोन बेखौ गाव मोनदांबाय माने गावा एसे गोख्रै खारनो हाखायो नालाय दा बेयावहाय माने सेसाया गेजेर ससेयाव माने दंफांनि साहायाव सायख्लुमाव दसे गोबावै माने उन्दुना थानायाव बे माने बोरैबा दो उन्दुलांसनबाय जाहैदों आरो बियो। ओ सेसाया दा बेयावहाय माने खासेवाथ' मालाय बिहा उन्दुनाय गैया लासै लासै लासै बे थाबायबोबाय थादोंमोन जाहैदों। दा बेयावहाय थाबायबोयै थाबायबोयै माने सेसाया जेरैबायदि माने गोसो होसारनानै उन्दुदों माने बे सान्दुं गोसाजों दंफां सायहाजों दंफां सायखंजों थार माने बेयावहाय खासेवा बोरै बोरै माने बे गावखौ गारलांनानै उन्दुफुनाय समावनो मा ने बै मोन से बादायलायनायनि माने मोनसे बान्दोखौ माने खासेवा मोनहैग्रोबाय जाहैदों आरो। दायो माने बियावहाय सेसाया उनावहायसो माने बियो गावनि ओ उन्दुनायखौ माने थाल मोननानै माने जेब्ला खासिवनि खारनाय जिथुनैखि आगान बे आगानखौ नायबायनो आइया माथो खासेवालाय आंनिफ्रायसो सिगांसिन खारलांनो हाबाय बेखौ गाव मोनदांबाय जाहैदों आरो ओमफाय माने गावो दा बेखौ थांबाय नालाय गावथ' जेनखाबाय दा थांनानै ओ खासेवनि सिगाङावबो सेसाया बुंहैबाय जाहैदों
हाब आदा नोंथ' आंनिखौ खारनोनो हासिनथारामोन नों आंनिखै बोरै बिदि सिगांग्रो मोनफैग्रोखो
दा बेखौ माने कुइसन खालामबाय बेखौ माने सोंथि खालामहैबाय जाहैदों आरो सेसाया बै खासेवनि सिगाङाव दा माने खासेवा बुंबाय जाहैदों माने जिउआव मोनफ्रोमबो खामानिखौ ओ माने रावखौबो हाया होननानै दा बुं, जे गावनि मोनसे गोरोन्थिनि थाखायनो जिथुनिखि नोंनि जाफुंसारनायनि जि मोनसे लामा बै लामा लामाखौबो नोङो आन्दायना थानांगोन, ! बे खोथाखौ माने खासेबआ सेसानि सिगाङाव बुंबाय जाहैदों माने, ! दा बियावहाय आंबो बुजिना मोनबाय दा बियावहाय ओ जे जोंनि जे मोनफ्रोमबो जिउआव मोनफ्रोमबो खामानियानो जे नों मावनो हायै जेबो गैया माने आरो नोङो आं गोख्रैसिन मावनो हायो होननानै नोङो जे सोरबा गुबुनखौ माने गादबनानै दोननाय सोरबा गुबुनखौ नासयनाय बैफोरनिफ्राय माने जानगाराव थानांगौ आरो जे जिउआव मावनो हायै जायखौ नों मावनो हायासै सानो बैयबोजे जेनेबा माखासे खामानिखौ मावनो हायो आं बेखौ बुजिना मोनदों आरो नोंथां।
खोनादोंना नोंथां?
ओं खोनादों माने बे बे जिखुन सल'बाथानि गेजेरजों जोङो अलसिया जानाङा
अलसिया जानाङा आरो
बेखौबो फोरमायनाय जादों आरो रावखौबो माने ओ बियो बेखौ हानाय नङा बा खालामनो हानाय नङा जों बेबायदि रावखौबो बेबायदि साननानै लायालासे
औ औ,
आं बे आं बेखौनो बुजिदों आरो
औ थारैनो थारैनो
होमबा नोंथां बे आयदायाव दाङो जाथ'सिगोनदां ना?
जासिग दे जासिगोन औ खोब मोजां मोनदों नोंथांजों रायज्लायनानै नङा होमबा